हेलौ अ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दे जों दिनै बिदिब्ला बरनि बेबा दि मोसानायनि बागै जोङो रायलायनो सावरायनो नोंथाङाबो माबाफोर बुङोबा
औ ओ जोङो दायो बे समाव बरनि बागै बरनि मोसानायनि बागै जोङो सावरायनि दामनाय देनाय नि बागै जोंनि बर हारिया जेरै बागुरुम बा मोसानाय दाउ स्रि देलाय मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय थावख्रि। मोसानाय बा मोसाग्लांनाय बरायनाय रोनसोनद्रि। बा थाल थुं। थुंग्रि बेबायदि थाल थुंग्रि होनोब्ला जोंङो मोनसे थाल। बा सेखा। बेबायदि जोंङो बनायनानै लायो आरो ओ थाल थुंग्रि बेबायदि जोंहा मोनसे दावहा दावहानि समावहाय। जोंङो ओ दावहा नांनो थाखाय जोंङो जेब्ला थाल। थुंग्रिखौ लाना जों ओंखारलाङो बेनि बागै जोंहा बर'निमोन से मोसानाय बिबायदि सोन दोंङो आरो जिहुथु मोसाग्लांनाय बे मोसा मोसाग्लांनायाबो जेब्ला जोंहा मिथिं दावथिंफोर जायो अब्ला बेयावहाय जोंङो गिदिर आलासि फोर फैबोला जोंङो बे मोसाग्लांनाय बरायनाय होननानै जों जोंङो। मिथिनो मोनो। बर'नि मोनसे मोसाग्लांनाय माने जों बरायनाय आलासिफोर बोराय नाय बे हाबाफारिखौ जोंङो हाबाफारिफोराव बेखौ मोसायो आरो जिहेथु मोनसेबाव बागुरुम्बा गुरुमबा बे मोनसे बरनि गुबै जिहेथु बागै गुरुम्बा मोसायोब्ला जोंङो बरनि द्रेस मोनसे दखना गोमो
औ
ओ ब्लाउस गोजा फालि रिगि रिगां गोजा बेबायदि जोंङो लानानै गाननानै जोङो जोंनि बरनि गुबै सिनायथिखो जोङो होनो हायो। बेयो बागुरुमबा मोसानाय बेखौ जों बागुरुमबायावहाय बाहायो
उम
बेवहाय जोङो सेखानि जोङो गानो आरो ब्लाउस गोजा दखना गोजा ता बेफोरबायदि खानानै जोङो ओ थुंग्रि थाल लानानै जोङो मोसानाय बेक जों नुनो मोनो बरनि गुबै मोस मोसानाय बे मोसानायाव हाय जोङा दामग्रा दे ग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथ था बेफोर गासै आगजुफोरखौ ला नानै दामनाय देनाय बेनो मोनसे जोंनि बर हारिनि मोनसे बरनि मो सानाय मोनसे ने नेरसोन बरनि गारनो हायै आरो बियो मालाबाबो गोमला- लांनाय जानाय नङा आरो गोमानाय बो नङा बेनो मोनसे बरनि गुबै नेरसोन आरो नोंथाङाबो बे समावहाय बर'नि बागै मोसानायनि बागै बुंनो हायो
औ औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो सावरायनायाबो मोजाङानो आं नोंथांनिफ्राय गोबां बेबायदि सोलोंनो हानायखौ हामबाय होनदों आंनिफ्रायबो आरो बेबायदि मोननै जो आङो बुंनो बेबायदि दाउस -स्रि देलाय मोसानाय होनबोला जोङो गिबियावनो बेबायदि जनायनिफ्राय सिखारलाङो मोसानाया । आरो बिनि उनावहा बेबायदिनो खाम सिफुं बेबायदि लानानै जोङो मोसायो
आगौ
उनाव बे दाउस्रि देलाय मोसानायनि दख'नानि गाबा जाबाय दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ गो थां आरो आर'नाइ गोजा आर'नाइखौ जोङो मोनसे गोजा आर'नाइ लानाङो आरो मोनसेयाव जों गोजौआव गोदोनायाव लानो थाखाय जोङो रिगि रिगां होननाय मोनसे आर'नाइखौ लायो आरो बिनि उनावहा जोङो सत्रलिं चत्रलिं मोसानाय होनबाय जोंङ बेबायदि सेखा से खा लानानै जोङो थाल थुंग्रि लानानै बिदि स पेट्रलिं सेखा मोननै लानानै जोङो बेबायदि मोसानाय जायो आरो बेबायदि बे ट्रलिं मोसानायनि सिङाव गोबां बेबायदि बिदि दङो हााइ हााइाव अरनानैबो जोङो सेखाखौ बेबायदि सट्रलिं मोसानाय जायो आरो बिनि उनाव बेबायदिनो गोदोनायाव लानानैबो जोङो बे चट्रलिंखौ मोसानाय जायो आरो बे सत्रलिंखौ मोस मोसाब्ला जोङो बेबायदिनो जेबो ओ देलायनाय गैयि मोसाानाङो आरो आरो बेबायदि खानायखौ जोङो हेगार सारनानै मोसायो आरो बे ट्रलिं मोसानायनि द खनायनि गाबा जाबाय ओ गोजा आरो ब्लाउसाबबो गोजा आरो बेबिदि आरनायआबो गोजा। आरो बे स ट्रलिं मोसाबा जोङो बेबिदि जेबबो ओ गानै जोमै बेबायदि ओ आखाइयाव एबा खोमायाव एबा गन्थंआव बेबायदि जेबो मोसानो मोना। आरो बिनि उनाव जोङो सत्रलिं मोसानायावहा जोङो खानाय एगारनानै बेबायदि खानै सारखोनानैबो मोसायो आरो बिनि उनाव जोङो ओ सेखाखो फिदिं फिदिं ओ दानलायनाय जोङो दानलायनाय बायदियै जोङो मोसायो आरो बिनि उनाव ओ खुन्दुं थुननाय मोसायो जों खुन्दुं खुन्दुं थुननाय मोसानायाव जोंनिया ओरैबायदि ओ खुन्दुं थुननाय मोसानाया ओ जोङो बेबायदि मोसानायावहा जोङो ओ खरआव बेबायदि बिदि ओ हि खायो हि खाथबनानै मोसायो। आरो बिदिनो दखना गोमो रिगि रिगां। ओ आरनाइ गोजा गोथां लानानै जों सायो आरो बिनि उनाव खुन्दुं जों खुन्दुंखौ बेबायदि गन मोनसे गोलाव फिसा दानना लानानैहा गनाव खाथाबो आरो गाहायाव बेबायदि सेन्देलनि हाखावनानै गुल मोनसे खामो आरो बिनि उनाव बेबायदि मोसाब्ला जों खुन्दुंखौ थुनै थुनै मोसायो जलाय सिख खारलाय बेबायदिनो मोसानाय मोसायो जोङो आरो नोंथाङाबो माबाफोर बे बर'नि मोसानायनि बागै सावरायनो सावरायबावनो हागोन।
नोंथांनिसिमबो बेबायदि बर'नि मोसानाय गुबै मोसानायखो नोंगौ नोंनि बुंनाया नाय मोसानाय गोथाव। फख्रि लुनाय होननानै जों बुंनो हायो। मिथिनो मोनो ओ जोङो आरो गोदोनि दिनावहाय जों मिथिनो मोना ओ मोनसे दुदिननि मोसानाय होननानै गोदो गोदाय गोदोनियाव गोदोनि सम समावनो बियो दो दौदिनि मोसाबोनाय खानाय। खिफ्रुनाय आ औसेख फारनाय बा सेखानि सायावनो ओ बार खोनानै हा गोजौ जालाय गाहाय जालाय बेबायदि मोनसे मोसानाय गोदोनि दिनाव दङोमोन
ओ उम।
जों नुनो मोनोमोन खोनानोबो मोनोम सेखानि सायावनो बेबायद मोसानाय बेफोरख फोर जोङो खोनायोमोन ओ बिबायदिनो गुबुन गुबुन। रोखोमनि
उम।
ओसानाय दोंबावबो ओ जिहेतु जोङो खैजिमाफ फनाय मोसानाय बेबो गो ओ खैजा फनाय मोसा नायाबो जेरोख खैजिमाया जेरै मोदोमायाव मानलाब्ला जोङो मोखांङाव मानलायोब्ला माबायदिहै जों खैसिमाखो मोखांनिफ्राय बोख बोख्लायो आखाइजों बेबायदि मोनसे फरमुला फिजिमा फनाय बुस्रनाय मोदोमफ्राव बा नोंनि माबायदि बाबोला- खैजिब खायो बेखौबो जोङो मिथिनो मोनो आथ दा बेजों लोगोसे जोंहा जि मो सानाय। रोनसोन्द्रि बा। सट्रलिं बे मोननैया एक एकेयानो रोनसोन्द्रिया जाबाय जोंहा समाव थांनाय जि दावहा नां
औ
बा जोंनि जेरबाफ्राव नाङिनि थाखाय होबथानो थाखाय मोनसे दाहाल बेखौ जोङो बाहायो। बे सोदोब खौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया मोनसे दाहाल थुंग्रि बा सट्रलि बे मोसानायखौ जोंनि बर'नि गुबै महराव जोङो मोननो आरो गोबां दंबावो बर'नि मोसानायाव बारदै सिख्ला मोसानाय बियो बायदेम सिदेम बारदै सिख्ला मोसानाय ओ जनानै सिखारनाय गित दिंनाय ओ ब्रै बासो बिबायदि जाय मोनसेयावनो बियो मोनसे बारदै सिख्ला मोसानाय मेंनाय गैया बानाय गैया माने जोङो जों बेबायदि मोसानो हायो बेखौ जों बारदैसिख्ला मोसानाय होननानै बुंनो हायो। आरोबाव नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन मोसानायनि सोमोन्दै। हेल' खोनादों ना? हेलौ हेलौ खोनादोंना?